औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां ओरैनो मानि बागै सावरायनो नोंथां?
अ नोंथांजों आंङो दायो बेनि सोमोन्दैनो सावरायनो हरदोंमोन माने ओ जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायावनो सावरायनो होननानै हरदोंमोन। नोंथां
दोरोङारि ओंख्रि ओंखाम एबा जानाय लोंनाय औ औ
औ दा आं बेनि सोमोन्दै जोंनिथिं माबाय दि जायो आंनो नोंथांनो सुंद'यै फोरमायना होग्रोनि आरोना नोंथां।
औ दे नोंथां फोरमायदो होमबा
औ जोंनिथिंथ' दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा ओ नारजि अमा बेखौनो मेन होननानै हमनाय जायो आरोना माने मेन माने बांसिन जानाय जायो आरोना ओ बे ओ नारजि अमाखौ फाय माने जोंना बर'फोरा बांसिन माने सोरनिबा न'खरफ्राव सङोबा माने सोरबा जुदि जोंना नारजि होननानै खोन्थाबायथाय ओंख्रिफोर सोंनायाव माने बेखौहाय लायालासिनो माने फैनो गोसो जाया आरोना जायालासिनो नारजि अमाखौ औ
औ
बिदिनो जोङो गामिफ्राव संबा माने रानज्लाय नानानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो ना जेन'बा गामिफ्रावथ' ओ सासेया मोनसे न'खराव मोनसे न'खरनिफ्राय मोनसे न'खराव बिदिनो ओरैनो थांलाय फैलाय खालामनाय सर' दं नालाय ओमफ्राय बेफोरावहायनो ओंख्रि सोंलायनायाव जुदि मोनथियोबा नार्जि ओंख्रि बा नारजिजों अमाजों होननानै मोन मोनथियो बा ओ बेवहाय माने रानलायनायखौ नुनो मोनो आरोना हरलाय गलायनाय बा ओंख्रि सोलाय सोल' खालामलायनायखौ नुनाय नुयो आरोना गामि एरिया आयाव टाउन एरियायाव बिदिखौ नुनो नागिरा नोंथां माने गामिफ्रावहाय बेफोरो सोलिया आरो दासिमबो सोलियो आरो
दा जोङो नारजि अमाखौहाय जोङो माने नारजिखौथ' जोङो जोंनो बानायनानै लायो माने जोंनि आबाद जे फाथोआ आबादनिफ्राय जोङो बानायनानै लायो बेनि अनगायै जोङो बेखौहाय माने नारजिखौ मारोरै बानायो होनोब्ला। जोङो बेखौ फाथो बिफांनिफ्राय बिलाइफोरखौ खानानै सान्दुुंआव फोरानो गादेरना नोंथां ओमफ्रायहायो बेयो जुदि मोजाङै रानोबा माने बेखौ आवथायनानै दोननो थाखाय माने थिसननानै दैखोनानै दोननो थाखाय थाखाय जोङो बेखौहाय थियारि खालामो आरोना ओमफ्राय बेखौ दैखोनानैहाय जोङो दोनो आरो दोननानै बेखौ जोङो नारजि महरै माने बेखौ दैयाव सोमनानैहाय बे बेहाय अमाफोरजोंहाय अमाखौ मोजाङै एवनानै लाबाय ओमफ्राय बेखौ नारजिखौ जोङो खारै होननायजों रुयो आरोना जोङो खारैखौथ' सबायनिफ्राय बानायो नोंथां जोंनि आबाद जे जों मावो बे सबाइ खारि सबायखौहाय जोङो सावनानै बेखौहाय गथा खालामनानैहाय दै दानानै दोनो आरोना गथा गथा नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ दैजों लगायनानै हाय बिदिनो नारेंखलनि खथाफोरजोंहाय माने सरो आरो ना माने दै गहोनानै बेखौहाय
माने ओ जोङो खारै महराव सोलायहैयो आरोना नोंथां ओमफ्राय जोङो बेखौ नारजिजों आरो बेखौ खारैखौ जों होनानै जोङो ओ अरावहाय मोजाङै रुनाय जायो आरो ओमफ्राय जुदि बेयो मोजाङै खारैजों मिलायनानै संख्रिफोरजों मिलायनानै माबायोबा गोदौहोयोबा माने बियो मोजाङै लासैनो मोनलाङो आरो ना मोनलाङोबा जोङो बेखौहाय ओ सागलि सागंफोरजों सानानै बा गारबाफोरजों एरग्लिनानै जोङो बेखौ नारजि महर होयो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेदरखौ मोजाङै एवनानै लाबाय एवनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय नारजिखौहाय होसननाय जायो आर ना माने समबार होनाय बायदि जाहैयो आरोना नोंथां बिदिनो बिनि उनावहाय जोङो मोजाङै गोदौहोनानै मिलायहोनानै बेदर ज जों नारजिजों मिलायहोनानै जोङो बेखौहाय नारजिनि महर होयो आरो नोंथां। ओमफ्राय नारजिनि अ बेखौहाय जोङो ओ बर'नि ओंख्रि महरै माने ओ बा बाहायनाय जायो आरो जानाय जायो आरोना नोंथां। ओरैनोथ' जोंना औ नारजि अमाखौ माने दानि दिनावहाय ओ संनो रोङाबाबो माने हटेलफोरावबो मोननो हासै आरोना नोंथां। नोंथां नोंथाङा जुदि अबावबाफोर थाङोबा मा ओ जो जेन'बा ओंखामफोर जानो ओ हटेलफोराव हाबोबा माने बे नारजि अमा जागोन होननानै बुङोबा बेफोरखौ मोननो हानायनि राहा खाबु दंसै आरो नोंथां। ओरैनोथ' औ ओ जोङो नारजिखौहाय माने मोननै रोखोम रोखोमनि मोननो हायो नोंथां मोनसेयाथ' नारजिया गोखा आरो मोनसेया गोदै आरोना। ओ जोङो बेखौहाय माने ओ सोरबा सोरबा गोखा जानो हायिया गोदै जानाय जायो आरो ओमफाय सोरबा सोरबा जेन'बा ओ गोखा माने गोखा गोजा जानो मोजां मोनग्राबो दङ गोखाजों अमाजों बिदि जायो आरोना बिनि अनगायैबो गोखा गोदै मोननैखौबो लगाय नानै जानायखौबो नुनो मोनो आरोना नोंथां दा नोंथांमोननि थिं मा मा दोरोङारि ओ बेफोरबायदि ओ जानाय लोंनाय बा ओंख्रिखौहाय जानाय जायो। नोंथां बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
होमबा आं नोंथांनो फोरमायनोसै जोंनि ओरै जोंनिजों माबायदि दोरोङारि ओंख्रि जायो। नोंथाङानो सिगाङाव बुंनाय बायदि जेरै जोंनिजोंबो नारजि नारजि जि अमा, अनला दाउ बेफोरबायदिनो जोंहाबाव जों ओरै जों थिंजायबो दोरोङारि ओंख्रिखौ जायो आरो। बेजोंनो लोगोसे आङो जेरै दोरोङारि मैगं होनना बुङोब्ला जोंना जेरै खेरा दाबसिनि एबा माथिगालदेब होनांगौ मिथियोना जोङो। औ बेखौ अबाव मोनो आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै।
औ नोंथां।
बेखौ जोंहा हाग्रा ओनसोल एबा हाजो ओनसोलावसो मोननाय जायो नोंथां बे माथ थि-माथिगालदेबखौ बियो मोनसे बर'निनो दोरोङारि मैगं होननानै जों बुंनो हायो। बेखौ जों हाग्रायाव मोनो जेरै हाजो एबा अन्थाइ गोनां बेखौ जोङो हाग्रायाव मोननाय जायो। जोङो बेखौ बिदिनो गोबां दाउफोरजोंबो जानो हायो। आलुजोंबो जानो हायो आलुजों ओमफ्राय आरो बे उनाव बायदि बायदियाव होनानै जों जानो हायो। ओ जेरै दाउ बेदर, अमा बेदर बेदर बेफ्रावबो जों होनानै जानो हायो आरो बेजों लोगोसे जेरै आरो दोरोङारि मैगं होनना बुङोबा जोंङो ओ जेरै ओ गंगार दुन्दिया। बेयो मोनसे जेब्ला ओंख्रिया मोनां मोनां जायो बेखौ अब्ला बे दुन्दियाखौ होनाय जायो आरो। जेरै जोङो दुन्दियाखौ बाजारफ्राव मोनो ना बे थिग बिब्दिनो बेबो मोनसे दुन्दिया महरनि जायो। ओ बिलाइआ एसे गोलाव गोलाव जागोन आरो जोंबो बेखौ गावबा गावनि न'फ्रावल' मोनो। गायनानै लायो जों बेखौ। आरो जोंहा बेबायदिनो दोरोङारि ओंख्रि होनांबा जेरै आरोबाव बर'निनो जोंहा नाफाम थाबाय। आरो बेजों लोगोसे ओं नोंथाङा दहाय माखासेखौ बुंबोबाय जेरै आरो बिदिनो गेजेराव औवा मेवाइ दंबावो बेबायदिनो आङो नाफामनि सोमोन्दै एसे एसे फोरमायनोसै नोंथां।
औ नोंथां।
ओ जों नाफामखौ मारै बानायो जेरै बर'नि दोरोङारि ओ नाफाम होन्ना बुङोब्ला जों बेखौ माबोरै बानायो होनना बुङोब्ला गिबियावनो जोंहा नाफ फाम बानायनो थाखाय ना गोरान नांगोन नोंथां ओ ना गोरानखौ जोङो ना गोनांखौ जों हबाव मोनो होनोब्ला जोङो नाफोरखौ जेनेबा दैसा एबा बाजारफोरनिफ्राय लाबोना जिखुनु जया ना फिसा फिसा जेरै ना मावा ना बोथिया ओ बिदिनो नाखौ जोङो फोरानना लागोनांगोन। रानजासे बिनि उनाव जोङो नाखौ फोरानखांनायनि उनाव जोङो बे नाजों जोङो थास' बिसं थास' बिसंखौबो जोङो जेरै थास'आबो गोसोम थागोन, गुफ फुर थागोन आरो बिनि बे बिलाइ गोरलै एबा ओ बिसं गोरलै बेखौ जोङो खानानै लाबोगोन लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ नाजों ओ थास' ना गोरानजों थास' बिसंजों जोङो मोनसे ओ बर'निनो आखाइजों बानायनाय जेरै उवाल बेफ्राव जोङो ओ मोननैजों लगा गायनानै देगोन देखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजां देगोन आरो बेयावनो जोंहा खुमब्रा बोराय खुमब्रा बोरायखौबो जों बेयाव होफागोन खुमब्रा बोरायखौ होफानाय जों बे खौ मोदजां देग्लिखांनानै उनाव जोङो बेखौ दोननो थाखाय माखासे आगजुफोरनि गोनांथि जायो जेरै ओ औवानि हासुं बानायगोन जोङो जेरै औवा औवा गुबै एबा औवायावथ' ओ गोबां रोखोम नि दंना मोन-मोनथाम रोखोमनि जेरै आंङो मोनथिनायाव औवा गुबै आरो औवा थेरे आरो औवा बुर औवा बुरखा। एबा औवा गुबैनि ओ गुदुंखौ औवाखौ दाना लाबोनानै जेरै हाथ मोनसे जानाय बिदि गुदुं गोनां औवाखौ दानना लाबोनानै जोङो बेखौ दैजों मोजां सुगोन।
मोजां सुखांनायनि उनाव जोङो ओ नाफामखौ नाफामखौ बेयावनो सोनानै दोनगोन सोनायनि उनाव जोंङो सोखांनानै थुम थुम सोखांनानै जोङो जाहाथे बारहाबनो हायाजासे जों बे निफामखौ जोबोद मोजाङैनो औवा हासुं मोजों खाथेगोन नाथाय जों आथिखालाव जोङो बे बर'नि दोरोङारि नाफामखौ जेरै माखासे बयेम एबा बथलफ्रावबो जों मोजां सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो जाहाथे बे अ बार हाबनो हायाना। आरो बेबायदिनो गोदोनि समाव जों बांसिन औवाफोरखौ बाहायनाय नुयोमोन जेरै औवा हासुं बेफोरखौ। दानथामसो दोनगोन दानथामसो दोननानै जोङो बेखौ उनाव ओ हाननानै एवनानै आरामसे जागोन आरोखि जेरै एवनानै जाफिनबाय जेरै‌ बयावनो जोङो जेरै बर'नि मै दोरोङारि मै बेखौ जेरै गंगार दुन्दिया बेफोरखौ जों होनानै जोङो ओ बानायबाय आरो। दा बेजोंनो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो नाफामा बेनो जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेरै साम' थाबाय साम'जों सबाय बेफोरथ' मोनसे बर'नि एंगार हायि दोरोङारि ओंख्रि होन्नानबो बुंजायो बेखौ जेरै जों साम'खौ हबाव मोनो होनबा जेरै साम'खौ दैसा एबा दैमाफ्राव मोननाय जायो जेरै सामब'आ ओ गोबां रोखोमनि दं बेबो जाजाग्रा साम' दंजायो जेरै साम' साम' दाहोनानो साम'लादायनो बेफोर बेफोर दंङ जेरै साम' खहेनो। बेबायदि दङ जेरै साम'जों सबायखौ मारै सङो होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो जों साम'खौ दै-दैसा एबा दैमाफोरनिफ्राय खननानै लाबोनानै गिबियावनो जों साम'खौ ओ बिनि दाखोन आरो बेखौ जोङो मोजां बिनि खिलांगफोरखौ दानस'नानै दानस'खांनायनि उनाव जों बेखौ मोजां सुगोन जाहाथे बिनि मैला मैलाफोरा जों मैलाफोरा खारजोबो खारजासे जों बेखौ मोजां सुखांनानै जेब्ला जों ब मैला खारनो थाखाय माखासे लेबुफोरजोंबो खुंनाय जायो आरो सुखांनायनि उनाव जों बेखौ दसे दोनथ'नानै जों जेब्ला सबायजों संगोन ना बेखौ सबायखौ जों गिबियावनो रुानै लाबोगोन सबायखौबो जों बिदिनो गोदोनि समाव न'फ्रावनो मोनोमोन दाबो आबाद जों बर'फ्रा आबाद मावनानै स'बाय आबाद माखायो नालाय सबायखौ गावबागाव न'आव थाखानाय हिसाबै जों सबायखौ जेरै दै होनानै जों सबाइखौ रुगोन आरोखि रुखांनायनि उनाव जों जेब्ला सबाइआ रुइगोन सबायखौ रुखांनानै सबाइखौ दोनगोन बिनि उनाव जोंङो साम'खौ जों मोजां एवगोन जेरै मस्ला थाव सामब्राम बानलु बिदिनो गोबां मस्ला मस्लि होनानै जों साम'खौ एवगोन एवखांनायनि उनाव जों जेब्ला साम'आ मोजां एवगोन ना होमब्ला जों सबायखौ रुखांना लानाय सबायखौ जोङो रुनानै जों मोजां गोदौ होनानै एबा जों गंगार दुन्दिया जेरै दुन्दिया बेफोरखौ जों होनानै आराम बेखौनो जों सोबनानै जागोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोंना गोबां बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर दंबावो जेरै औवा मेवाआइफोरखौ जों बर'फ्रा जायो ना दा आरो बेजों लोगोसे माखासेजों ओरै
हाग्रा मैया हाग्राफ्राव जोंङो मैहुर खालामनानै जायो माखासे बेदरफोरबो नाफोरबो जायो जों बर'
औ नंगौ
औ आरो बेजों लोगोसे जोंहा थाबावबाय जेरै थास' बिबारफोरखौबो जों बर'फ्रा जायो ना नोंथां? औ
नांगौ जायो।
औ आरो बिदिनो मा मा दंबावो नोंथां एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हाग्रानि ना
औ हाग्रानि जेरै दोरोङारि ओंख्रिफोर होनना बुङोब्ला
बेखौथ' जोंङो माबाखौथ‌ हाग्रानिखौथ' जों जानायानो जाहैबाय माने मे थास'खौनो जों बांसिन जानाय जायो आरोना थास'खौ जोंङो बिथरराय ओंखारजेनन्नायनिफ्रायनो लानानै बिनि आइ